हेल'
हेल' अ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोथां।
अ अ होमबा जों दा नोंथां ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय जेनेबा जों सोरांनायनिफ्राय सिखारनायसिम मा मा खालामो बेखौ सावरायसै
अ अ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा जों मिथिखायो सोरांनायनिफ्राय जों मोनाजासिम जोंहा औ सानफ्रोमबो खामानि थायो जेरैनाखि सोरांनाय लोगो लोगो जों ओ सोरांनाय लोगो लोगो हाथाय मानजिनायनिफ्राय लानानै जों उन्दुनायसिम जोंहा गोबां खामानि थायोना नोंथां?
औ औ
सिखारनाय लोगो लोगो गिबियावनो हाथाय मानजियो हाथाय मानजिनानै जों गावनि फुंनि जेनाखि ब्रेकफास्ट बे खौ जोङो जागायो जेरैनाखि साहा लोंनाय सोरबाबा ओंखाम जानाय नंगौना नोंथां अ नोंथाङा बुंनाय ओम हेल'
औ खोनादों खोनादों।
अ बुंनायसै नोंथाङा एसे
अ आंनाबोथ' बिदिनोसै दैलि मानसिफोरनि बादिनो उन्दुनायनिफ्राय सिखारनानै मोखां सुबाय हाथाय मानजिबाय बिदिनो ओंखाम गोजांफोर जालाबायबाय।
औ औ
बिनिफ्राय गथ'फोरखौ एखमबा लेखा फोरोंनांगौ। दङब्ला दसे फोरोंबाय गावबो दसे से फरायबाय।
औ
बेनिफ्राय फोरोंखां माखां दसे जिरायबाय सानजौफुनि ओंखाम जानाय जालायबाय बेबायदिनो सो सोलिबाय थायो आरोना।
औ औ
ओरैनो फुंङाव सिखारनानै आं आङो एसे खारलाबायो आरोना।
औ औ
ओमफ्राय आंना सिखारनायनि फिक्स टाइम गैया। एखमबा सयथा पास बेफोरबायदि जालाबायो।
औ औ।
जेनेबा नोंथांना फिक्स टाइम दं नामा सिखारनायनि बा उन्दुनायनि।
अ आंहा फिक्स टाइम दं आं सानफ्रामबो। फुंनि ब्रै रिंगायाव सिखारो। बिनि उनाव आं ओ गावनि देहानि थाखाय एक्सारसाइस खालामो। बिदिनो आं। से घन्टा एक्सारसाइस खालामो। बिनि उनाव आं हाथाय मानजिना लायो हाथाय मानजिखांनायनि उनाव आं गावनि जाग्रा आदारखौ जायो जेनेबा देहानि थाखाय फिथाइ सामथायाइ जानांगौना नोंथां? बेफोरखौ जानानै लायो बेनि उनाव आङो फुंनि जेनाखि ओ जामु बेफोरखौ फिथाइ सामथायाइजोंनो बारहोयो।
नोंथां बिदिनो फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां। नालाय आं फुङाव बिदिनो एक्सारसाइस खालामनानै ओ फिथाइ सामथायाइखौनो जायो आरो। नोंथाङा बेफोरबादि हुदा दं नामा जेनेबा फुङावहाय सिखारनानै एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनाव फिथाइ सामथाइ जानाय बा माबा मोनसे साहाफोर लोंनाय बेफोरबायादि हुदाफोर दं नामा नोंथांनाव?
आंनाथ' हुदा होनोब्ला साहा बिदिनो साहा ओंखाम गोजां जदलाबायो। दैलि बेफोर जाया आरोना दैलि जाया खमबा गोसोबा जाबाय गोसो गैयाबा थाबाय बेफोरबायदि।
ओमफाय नोंथाङा ओ गावनि सामफ्रोमबोनि जेनाखि देहानि एक्सारसाइस बेखौ रेगुलारै लांगासिनो दं नामा?
औ औ आङो फुंनि खारनाय बेलासिनि खारनाय बेखौ रेगुलारलि खालामो।
अ औ।
उम।
नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन ओ गथ'फोरखौ लेखा फोरोंङो। दा। नोंथाङा जे फुङाव एक्सारसाइस खालामो। बा नोंथाङा। बे गथ'फोरखौ लोगोसे एक्सारसाइस खालामनायाव लाफायो नामा?
ओहो ओहो लांफानाय जाया बिसोर सिखारनायानो उन आंनि उन सिखारनाय जायोना।
औ औ।
लांफानाय जायागा आरो ना।
नोंथाङा ओरैनो सानसेयाव जेनेबा ओ फुङावहाय नों जेनेबा ओंखामफोर जायोना नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन ओ सानजौफुआव नोंथाङा मा जायो जेनेबा? ओंखामफोर ना बिदिनो ओ‌ बायदिसिना दखानफ्राव माबा माबि जानानै थायो
जोंना ओरैनो गाहायै ओंखाम नालाय ओंखामखौनो आं जायो आरोना ओम
ओ आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावो
औ
आं फुङाव जे-जेरैनाखि एक्सारसाइस खालामो बिदिनो आंहा बेलासियावबो एक्सारसाइस खालामनायनि हुदा दं नोंथां
उम
मानोना सावस्रिया जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार ना जोंनि देहा एबा सावसि सिया मोजाङै थाबासो जों जिउआव जेनाखि मावनो लानाय थांखि बेखौ मोनफुङो नालाय नोंथां बिदिनो आं बेलासियावबो थामजि मिनिटसो एक्सारसाइस खालामो आरो बिदिनो खारो बारो बा ओ अखनबा फुटबल गेलेयो दाथ' दैज्लां बोथोर भलिबलनि ओ बोथोर गैलाना नोंथां। बिनिखायनो आं दा फुटबल गेलेयो आरो अखमबा गेलेयाबा खारो बिदिनो बारनायफोर बारो बिदि आरो
ओम जेनेबा नोंथाङा बुंदों सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय एक्सारसाइस खालामनांगौ खारनांगौ बारनांगौ नङा होमबा जेनेबा जों सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों खारनाय बारनाय एक्सारसाइसजोंल' मोजां लाखिगोन ना मा माखासे जानायफोरखौ जों मिन्थिनो खालामनांगोन बेजों लोगोसे
मोजां सोंथि नोंथां जेनेबा जों एक्सारसाइस खालामोबा ओ जोंनि देहाया गोलोमदै बा मेंनानैहाय लो लाव जायो जों बिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां आदार जानांगौ आरो जाहाथे जोंनि देहाया ओ मेंनानै गोदानै ओ थागोद जानाय बादि जेनेबा नों बेलासियाव एक्सारसाइस खालाम खाङोबा नों फिथाइ सामथायाइफोर जानो हायो खोनादोंदां नोंथां
खोनादों खोनादों औ
फिथाइ सामथायाइबो जानो हायो नों जेखुनु मोजां जिनिसबो बायनानै जानो हायो आरो जाहाथे देहाया जेबो गाज्रि बेसादजों एफेक्ट जाया
ओरैनोथ' नोंथाङा पेकेटनि खाजाफोर जानायफोरखौथ' जाखाया जानो हागौ ने आरो जेनेबा जायोब्ला जेनेबा बेफोर जोंनि देहानि थाखाय माबाफोर खहा दं नामा?
अ नोंथां ओ आंथ' बिदि पेकेटनि जिनिस जाखाया नोंगौ बे पेकेटनि जिनिसा जोंनि थाखाय देहानि जोबोद खहायानो होनजागोन मानोना बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव जेनाखि ओ उदैनि प्रब्लेम बेयो जायो जेनेबा गेस्ट्रिक जानाय बेफोरबाददि जायो आरो बेफोरखौ जायोबा जों ओंखामफोर बा दस्रा जेनाखि मोजां जाग्रा आदार बेफोरखौ जानो हाया हाया जायो बेनिखायनो जोङो बेफोर पेकेटनि बुस्थुफोरखौ जानाङा आरो दा नोंथांनि बेलायाव नोंथाङा बिनि फारसे माबाफोर बुंनो सानो नामा? जे पेकेटफोरनि बुस्थुफोरखौ जायोबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां बा गाज्रि नोंथाङा बिनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा?
अ ओरैनोथ' जोङो खोनानो मोनो आरो जों जेब्लायबो मोनथिबाय थाखायो बे पेकेटनि खाजाफोर जायोब्ला सोरबा उदै सानाय सोरबा बेराम जानाय इफोर जायो होननानै। ओरैनो आजिखालि दखानफोरावबो एक्सपायार जानाय खाजाफोरखौबो फानो खौ जों नोजोर होनांगौ आरोना?
नोंगौ नोंगौ
ओं खायफा गथ'फोरखौ ओरैनो दखानाव थांनानै माबा खाजाफोर जानानै फै बेफोरबायदि होननो नाङा आरो ना। मानो होनोब्ला बिसोर बिसोर एक्सपायार देटफोरखौ नायनो रोङा, माब्ला एक्सपायार जाया एक्सपायार जादों ना जायाखै बेफोरखौ नाया लासेनो बिसोरनो बिसोरनो ओरैनो जानायाव बेराम जानायनि चान्सा रासिन थायो आरो ना।
औ औ
ओंखायनो गथ'फोरखौ ओरैनो फैसा हरनानै दखानाव ओरैनो गावसोर गोजा थांनानै जाहोनो नाङा आरोना। बेजों ओरैनो नों एक्सपायार जा दाजा जिखुनु पेकेटनि खाजाफोर थावनि खाजा जानाया ओरैनो देहानि थाखाय गाज्रिखा आरो बेनि सायाव जुदि नोङो एक एक्सपायार जानाय खाजा बेफोरखौ जायोब्ला आरो नोंहा रासिन गाज्रि जाबावगोन नङा होमबा?
औ औ
बेखौ जोङो एसे सांग्रां जानांगोन आरोना। नों सावस्रिखौ मोजां लाखि नो थाखाय
औ आं दा बिनिखायनो बेखौनो बुंनो सानो ओ सोरांनायनि ओमफ्राय जों जेब्ला सिखारोना अब्ला जों एक्सारसाइसआव थांनांगौ। बिनि उनाव एक्सारसाइस ओ थामजि मिनिट बा ओ द'जि मिनिट बिदि एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनाव जोङो गावनि देहाखौ दसे रेस्ट होनांगौ। बिनि उनाव जों फिथाइ सामथाइ मोजां जाग्रा बेसाद जानांगौ आरो जों गावनि देहाखौ थाजिमै लाखिनांगौ आरो। बिनि उनाव जों सानजौ फुआव गाहाय जाग्रा जामु आदारखौ जानांगौ जेरैबायदि ओंखाम बा जिखुनु माबा मोन से मोजां बेखौ जानांगौ आरो मोजां आदारखौहाय।
उम जेनेबा नोंथाङा औ औ बुंसाय
बिदिनो जों गावनि देहाखौ ओ सानफ्रामबो बिदिनो मोजाङै दैदेनलाङो आरो बिदिनो एक्सारसाइसजों जानायजों जोंनि जेनाखि मेन्टेलिटि बेबो मोजाङैनो जायो बा गोख्रों जायो साननो हानाय पावाराबाबो बारायो। बिदिनो आरो जों सानफ्रामबो गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिबासो जोंनि फिउसारनि जेनाखि फैबाय थानाय सम बेखौ जों मोजाङै लाखिनो हागोन आरो।
उम सासे मानसिनियाव सावस्रिया मोजां थायोब्लासो नोङो गासिबो खामानिखौ जे खामानिखौ नों मावनो लादों बेखौ मावनानै मावनो गोसो जायो आरोना। नोंनि सावस्रिया जुदि मोजां नङाबा नोङो खाम खामानिखौ मावनो गोसो ज'नाय नङा बेबायदि जायो।
औ सैथो दा जों हमबा नोंथां दिनैनि जेनाखि जोंनि ओ सोरांनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिम जेनाखि जोंनि देहा बेखौ जोथोनै लाखिनायखौ जों सावरायबाय नोंथांजों,
औ औ
औ दा फैयै फैयै नोंथां जोंना टाइमा नै जोबनायनि फारियाव फैबाय,
औ औ
दा नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जेनाखि जोंनि देहा जोंनि देहा होनोबा जों मिथिखागौ बयनिख्रुइबो ओ ओ इम्परटेन्टसिन, नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ औ दे बिदिबा दोनथ'लायनोसै नङा होमबा?
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
उम दे
गासनला जोब्बायला
दाबो दाना